हा अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दङ नामा।
दङ नोंथां फ्रियावनो।
अ बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङाहायो सबायाइजों दाउजोंखौ बोरै सङो। बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां हानायालाय खिन्थु आङो सबायजों दाउजों मानो होनोमबा आं सबबायखौ जाया नालाय। होनबाबो आङो फोरमायनानै होगोन आरो। आं फोरमायनानै होगोन होनबाबो सबाइनि दाउजों माब्रै जायो सबाया जाबाय जोंहा सबायाइखौ जोङो हायाव फोयो आरोना। फोखांनानै बेखौ जोङो। राहोयो राहोनानै गोरा खालामनानै जोंहा मानो होनोबा बेखौहाय माने मारा होयो आरो
उम।
स'बायखौ आमफ्राय मारा होनानै मारा होनानै बेगरा फिसा फिसा आरोना सबाया सबाइनि महरा आरो सबाइनि मरा गोसो आरो ओमफ्राय जोंहा सबाइखौ माने जानोबा मे जोंहा मारा होनालाय बेनिफ्राय जावगारनानै लाजोबाय आरो साफानो। जावगारखांनानै ओमफ्रायो बेखौहाय जोंहा जानोसैबा माने एसे सबायखौ माने एवथामनानै लायो आरो एवथुमखांनानै मफ्राय जोंहा बेखौहाय माने खामफ्लाय बा माबायाव मेसिनफ्राव उनो आरो उननानै माने एसे मिस मिस खालामो आरो मिस मिस खालामनानै जोङो बेखौ दोनथ'यो आरो दोननानै एसे देग्लियो देग्लिनानैसो जाव जावस्रोयो आरो ओमफफ्राय जानोसैबा जोंहा बेखौ मानो हबा रुयो आरो रु रुनानै दोनथ'यो आरो बेनि उनाव जोङो दाउजों जायोबा माने दाउखौ एवथ्रुबनानै आराम फोरोमोनग्रोनानै जोंहा सबायाइखौ माने रुना लायो नालाय रुना लाखांनानै जोंहा बे दाउ एवथ्रमनायाव जोङो माने लखबनानै होयो। होयो आरो। ओमफ्राय बेखौहाय सबाइखौहाय जोहा होनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा खारैखौथ' जोंङो सिगाङावनो होखायो नालाय खारै गैयाबाथ' जोङो सबाय जाजाया नालाय सबायाइ ओंख्रि जाजाया नालाय
औ औ
माथो नोंथांआ मिनिगासिनोसो दङ।
मिनायाखैहाय सासेआ जिराय फैफाना दङ।
नों अबाहाय दङ नोंथाङा
अ आरो माबायदि जायो माबायदि मायो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
सबायखौथ' जोंहा खुगाजोंसो जाखायो गन्थंजोंथ' जाया नालाय
औ औ
सबाइखौथ' जोंहा गन्थंजों जायाना खुगाजोंसो जायो बेखायनो जोंहा सबाया स्ल' आंथ सबाय जाया सबाइखौथ' आं जानो हाखाया नालाय होमबाबो आं माने सबाइनि बागै एसे फोरमायनानै होबाय आरो जामिनथियो माने आं बेखौल' फोरमायनानै होबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङालाय जा गोना जाया जाखो सबाइखौ आरो सबायखौ माजों माजों जायो?
आंबो जायो जानायालाय सबाय खौ सबायखौहायो सबाय जहलबो जायो आरोना सबाय गोजा ओमफ्रायो दाउजोंबो जायो दाउजों बांसिन गोथावसिन जायो आरोना सबाइजों दाउवा ओमफ्राय अमा गोरानजोंबो जायो अमा गोरानजोंबो जायो खोमा दांहाय बावलाय लांबाय आं मोनजाफेरैया खैना?
आस्सा ओ सो सबायजों सबाइजों साम'जोंबो जायो होननाय खोनादां नंगौना?
अ जायो जायो नोंथां आंथ' सब होनलायनाय सोबख' लायबावोसो।
बिनि माने टेस्टखौबो बारा मिथिया आरोना सबाइजों सा सामनि टेस्टखौ बारा मिन्थिया आरो मानो होनबा सबायखौनो आं जाया नालाय ओंखायनो बारा टेस्टखौ मिथिया आरो ओमफ्राय नोङो सबायजों साम'नि टेस्ट खौ खिन्थानो हागोन नामा माबायदि मोनजायो टेस्टआ
टेस्टालाय सबायनि टेस्टालाय जोबोद गोथ गोथाव गोथावलाय ओमफ्रायो साम'आ साम'खौ सोबखौ हायो साम'आ सब होनोआरो
आस्सा खुदुमनाय बायदि खोनायो आरो माने ना
औ औ
मोजां आनो साम' साम'जों सबायजों जानो गोथाव होननाय खोनादों आरो मानसिफोरनिफ्राय माने माबायदि बेखौ मिथिया नालाय आङो टेस्टखौथ' मिन्थिया माबायदि खिन्थु संनाय खावनायखौ मिन्थियो आरो आं माजों माजों संबा गोथाव जायो माजों माजों संनांगौ
औ औ औ ओमफायो नोंथांनाव मोनसे ओंख्रिनि बागै सोंबावनि आङो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
आदसा मा ओ मा ओंख्रिनिबा नोंथां
ओ बिदिबा नोंथाङा हायो ओ अनलाजों एम्फौजों माबोरै सङो मायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हायो खिन्थु आं एम्फौखौ जाया।
मा जेखौबो जायाबाल नोंलाय?
थारमाने एम्फौखौ जाया आरोना एम्फौआ मानो होनबा उदैयाव गुलु गुलु गुलु होनो।
गुलु गुलु गुलु होनो उदैयाव ओंखायनो आङो एम्फौखौ जाया आरो।
औ औ
अनलाजों एम्फौजों अनलाया जाबाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होनो आरो माने बर'आव आरो बर'आव जोंहा एसेब गोदोनिफ्रायनो जोंहा मानो होनबा अनला ओंख्रि जायो गोदोनि आबैया आबै आबै आबौमोनानो संना जायोमोन नालाय गोदोनि मानसिफोरा। ओमफाय दा अनला ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा एसे एसे माने अनला ओंख्रि खौ जोंहा खारै खारैनि गोनांथि जायो आरो माने संनो।
औ।
ओमफ्राय जोंहा बे अनला बेयावहायो जाखिनि नांगौ अन माइरं खौ उननानै लायो आरो उनना लाखांनानै जोंहा नोङो जा जायो माजों जायो नोङो बेखौ माने दाउ जा बा ओ माबा मोनसे आलुआनो जा
औ।
माने एम्फौआनो जा नोंथाङाथ' एम्फौखौसो सोंदों नालाय। एम्फौखौ माने एवथ्रोम गोरनानै लानांगौ आरो। एवथ्रमग्रोनानै लानानै गुसु खालामनानै बेखौ माने बस'यो आरो थरस थरस' बस'यो आरो मानो बस'बा माने टेस्ट आ बांसिन जोंना ओंखारो आरो ओंखायनो जोङो बेखौ बस'नानै लागोर नांगौ एवथुमनानै ओमफ्राय बेनि उनावसो जोङो बानलु संख्रि हालदै होनानै आराम एवथ्रमनानै दै होनानै जोङो बेखौ माने गोदौ होयो आरो गोदौहोखांनानै नै बिनि उनावहाय जोंहा अनला जाखिनि नांगौ बायदिखौ जोङो उनानै लादोंमोन ना बेखौहाय जोङो माने ओंख्रियावहायो दैजोंबा नोंनो गोसो आरो मानो होनबा गोरानै होयो ना गलायनानै दैजों होयो बे नोंनि खोथा आरोना।
औ औ।
बेखौहायो नोङो गलायनानै आरामसे नोङो बेयावहाय गोदौहोनायावहायो होबानो जाबाय आरो। बेनि उनावहायो उरनानै मोजां उरामा मानो होनबा बेयावबो गोदोनानै माने खामो नालाय ओंखायनो अनलाखौ जों उदबाय थानांगौ जायो आरो माने। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ अनलाखौ आराम उरनानै फिदिंबाय थानानै जोंहा उनावहाय खारैखौ होयो आरो। खारैखौ होखांनानै बेनि उनावहाय आराम एरबाय थानानै मोनबा मोनखांनानै थोंनो मस्ला मस्लि होखाजोबाय नालाय बेनि उनाव नोङो जा मोदोमनाय ओ जेरै दुन्दियानो जा गंगार दुन्दियायानो जा बेखौ जोङो होनांगौ आरो होनानै आराम मोदोमनानै जोङो संख्रि थंख्रि होखाजोब नानै जोङो ना ओ साखिबानो जाबाय आरो जोंहा मोनबाय आरो। खारैखौ जखानि नायनानै होजायो आरो।
औ औ।
ओमफाय नोंथाङालाय संनो रोंङोना रोङा अनलाजों एम्फौ? टेस्टआबो गोथाव जायो थ' अनलाजों एम्फौ।
आंथ' अनला ओंख्रिखौथ' संफेराखै बिमा संनायखौसो जायो नालाय।
आतसा।
होमबाबोथ' जेनेबा ओ संनायखौथ' नुयोोन माबोरै माबोरै सङो नोंसिना जोंना थारमाने बिदि सङो आरो ओमफ्राय नोंसिोरनालाय माबायदि माबायदि होनानै सङो
सोरनाबो बिदिनो सङो अनलाखौथ' आंसो उननो होखायो नालाय
आतसा
ओमफ्रायायो बिमाया संसिगोन आरो जोंनाबो बिदिनो आखायाव थ्राय थ्राय लानानै रि रे रि होलायो
मबो म बथर
रायद्रनाावा फ्राय थ्राय थ्राय थ्राय बिदिनो होनानै संनांगौ मानो होनबा गोथाव जायो आरो गाव गावबो संनो रोंनांगौ माने बिमा संनायखौल' बोरै जाबाय थ ओंखायनो संनानै लानो जानो रोंनांगौ आरो
औ औ
ओंखायनो जेरैबो सोलोंनानै लानांगौ माबा अबे ओंखाम ओंख्रिया माबायदि संनांगौ बेबायदिखौ माने जोंहा हिनजावनि फिसाफ माने सोलोंनानै लानांगौ आरो बेखायनो
औ औ
अनला ओंख्रि होनबाथाय गोथावनो जायो अनला ओंख्रिया
जोंहाथ' दाखालि अनला दाउ ओमफ्राय फस्लाबो जालायबावनोसै
ए फस्ल फस्लाजोंबो गोथाव जायोदा फस्लायाबोथ' खारैसै ना फस्लाजोंबो जाजायो फस्लायाबो गोथावानो खारै नालाय बेबो मानो होनबा उदै साफासो जायो आरो खारै जाबा माने उदै साफा जायो आरो बेखायनो
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथाङा नोंथां
अ जागोन दे जागोन दे
औ
दे होमबा